खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दा नोंथाङा?
ओं खोनादों खोनथादों।
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा नोंथां ओरैनो फ्रि दंथ'यो।
औ बिदिब्ला आं नोंथाङा जुदि फ्रि दंफैयोब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा दसे सम आंनो सावरायनो नि थाखाय सम मोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे।
अ बिदिब्ला नोंथां आंनो इन्टारनेट नि सोमोन्दै माने गोदोहाय ज इन्टारनेट गैयि समाव सुबुंफोरा माबायदि सलिदोंमोन आरो दा इन्टारनेट फैनानै माबायदि सुबुं फोरनि गेजेराव जौगानाया फैगो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां नोंथाङा अ ओम इन्टारनेटनि बागै बुंदों नङा होनोमबा।
औ नंगौ नोंथां।
अ इन्टारनेट बुङोबाथ' जोङो गोदोनि आरो दानि दिनाव गोबां फारागथिखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदोनि दिनावहाय जाहैबाय जों नोंथाङा गां इन्टारनेट गैयै समाव जेन अ बबेबा दाबसे जायगायाव मानिबा माबा गोनांसे बा गोनांथार खौरांफोर हरनो थाखाय जोङो लाइजाम बा ओहम डाख बेफोराव सोना हरनानै जोङो माने खौरांफोरखौ दैथायहरनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जे खौरांफोरखौ मोनहैनि थाखाय जोङो गोदोनि दिनावहाय माने सप्ता खनसेहालागै लायोमोन आरो मोनसे गोनां खौरां सहैनो थाखाय। दानि दिनाव जाहैबाय जोङो दानि दिनाव जाहैबाय जो इन्टारनेट मुगायाव ज जेन माबा मोनसे इमारजेेनसि खामानि जादोंबा जोङो लोगो लोगो फननि थ्रुयै जों माने डाइरेक्ट खोन्थाहरनो हायो आरो बिदिनो आरोथ' जोङो गोदोनि दिनावहाय इन्टारनेट बिदि जेबो बाहायामोन माने होनबा गोदोनि दिना गोबां माने सुबुंफ्रानो बाहायो बोरै बाहायो बेखौ साननो रोङामोन आरोना
औ नंगौ
औ इन्टारनेटथ' जोङो दायो गोबां खामानियावनो दावगानायखौ लाबोगासिनो दायो इन्टारनेटनि बागै बुंनो थाङोबा गोबां बाथ्रा दङ जेरै जोङो एन्सारनिनि जोहै गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों जे इन्टारनेटनि गेजेरजों बा फोनांजाबलायनो हायो आरो सुबुं फोरनि बे माने मा होनगोन बेखौ ओ गोनांथि रायज्लायनाय बाथ्राफोरखौ माने थाबैनो मोननो हायो आरो खौरां बायदिसिना जोङो
औ
दा नोंथाङा नुबोखाबाय जानांगौ जेन गोदोनि दिनाव लाइजाम लिरनाय आरो हरनाय आरो बेखौ जेन जोङो डक्राव दैथायहरनो थाखाय थांनाय बेसेबां दिन लायो दानि दिनावथ' जों गोबां खम नुलांबायना बिदि पस्ट अफिस बा डाक्बरफोराव थांनानै हरनायांगौ नङा होमबा नोंथाङा
औ
औ दा जेनेबा जोङो लेफाफायाव सोना हरोमोन होनबा
औ
माखासे खौरांफोरखौ लेफाफानि जोहै जोङो मोननो थाङोमोन आरो माने बिदिनो बहाबा दानि दिनावबो माने बहाबाथ' जोङो जेन खना खनला जायगायाव इन्टारनेट थ्रुहैयाखै बे जायगायाव जोङो दासिमबो बे आदबखौ बाहायनांगौ जायो आरो माने
औ औ
खायसे खायसे जायगायावथ' जों दासिमबो इन्टारनेट थाङाखै नङा होमबा नोंथां जेरै हाजो एरिया बायदिसिना बिना बिदिनो खना खनला गफायाव
औ
दा जे जायगायाव इन्टारनेटनि प्रब्लेम बा सहैयाखै बे जायगायाव जोङो गोबां गोदोनि दिनै थाबोनाय बा रेडिय' बेफोरनि जोहैनो माखासे खौरां बिजोंफोरखौ मिथिनो मोनो आरो माने निउसफोरखौ खौ माने खोनासंनांगौ गोनां जायो आरो माने आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ
औ नंगौ नोंथां ओं जि नुबोनाय नोंथाङा जि आंनाव सोंबाय जेला आं जे आंनि एसे मोनदांथि खौ नोंथांनि सिगांआव एसे फोरमायनि दा नोंथाङा जे बुंदोंमोन जोंहा माखासे गोदो इन्टारनेट गै यैनि समाव माखासे बेले बेजे जेंनाफोरखौ दा नोंथां एसेबाबो बुंनानै थांबाय माखासे लाइजामनि गेजेरजों जों लाइजामख'आव थांनानै जोङो लाइजाम खोनथा हरग्रा ओ फियन बिदिनो जोङो बियो लाइजामखौ गुबुन मोनसे बे लाइजामखौ बेयावहाय लांनानै दैथायोमोन आरो बै लाइजामख'निफ्राय गुबुन मोनसे लाइजामख' बेफोराव लांनानै बिदिनो गोबां माने प्रसेसनि गेजेरजों गोलाव प्रसेसनि गेजेरजोंहाय जि खौरांआ सहैयोमोन जे जोंहा मा खासे समनि गेजेराव सहैनांगौबाबो गोबांथार समनि गेजेराव सो जा से मास नै मास बेफोरनि गेजेरावसो माखासे खौरां फ्रा सहैयोमोन दा बेफोरनि गेजेरावबो जों माखासे बेले बेजेखौ नुनो मोनो जे लाइजामास सोलाय सोल' जानानै जे गुबुन मोनसे खौरां हरनाय गुबुन मोनसे खौराङा जोंखौ मोनसे बेले बेजेफोरखौ जों खोनाबोदों जे आरोबाव बैनिफ्राय बेे आरो लाइजामखौ फिन बेयावबो माखासे बेफोर नि गेजेरजोंसो हरफिनांगौ दा बेवहाय जोंहा माने गोबां गोबाव असमनि गेजेरजोंसो खौरांखौ खौ लालायनाय गोनां जायामोन बा मिथिलायनो गोनां जायामोन इन्टारनेट जे गोदो इन्टारनेट गैयि समावहाय दा इन्टारनेट फैनानै जोंहा मोनसे गोबां मोजां सुबिदा जि फैबाय माबा मोनसे खौरांफोरखौ जुदि दैथायहरनोब्ला जों एसे सेकेणडनि बा बा मिनिटनि गेजेरावनो जोङो गोबाव जे गोदो गोबाव समनि खामानिखौ जोङो मिनिट एबा सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो दैथाय हरना हायो आरो बै दैथायहरनाय खैरांफोरखौ लोगो लोगोनो जों बे खौरांफोरखौ मिथिनो मोनदों इन्टारनेटनि फैनानै आरोबाव जोंहा बेल' नङा इन्टारनेट फैनानै गोबांथार गोदोनिख्रुय साबसिन जोंहा माखासे जौगानाय फैदों जेरै फरायनायनि बेलायावनो होन माबा मोनसे जे ससियेल मिडियानि बेलायावनो होन ससियेल मिडियानि गेजेर बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे इन्टारनेटखौनो जोङो सोफादेरनांगौ गोनां जाखायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो जोङो ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनो हायो बे माखासे कन्टेन्ट क्रियेटरफोर जोंहा गोबांथार सुबुंफोर ओंखारदों कन्टेन्ट क्रियेटरफोर दा बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओम ससियेल मिडियानि गेजेरावबो कन्टेन्ट क्रियेटरफ्रा इन्टारनेटखौनो इउस खालामनानै गोबांथार मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आपल'ड खालामनानै जे माखासे सुबुंफोरनो गियान होयो माखासे इदिनो एडभाइस होनाय बा गुबुन मोनसे फोरोंनाय करसिं बायदि बायदि बिदिनो भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ क्रियेट खालामनानै जे फेसबुक इउटुब बेफोराव आपल'ड खालामनानै जे बेफोरखौ जों न'आव थानानै नायनानै माखासे गियान लानो हायो बेफोर मोनसे जोंनि जौगानाय आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला बे गोदोनि सुबुंफोरा माखासे गोजान गोदान हान्थिनानै ओ माखासे सोलोंथायाइफोरखौ लानो गोनां जायोमोन जे फरायसालि स्कुलफ्राव थांनानै नाथाय दानि जुगावहाय ज फरायसालि स्कुलफ्र थांना लाबाबानो माखासे जि न'आवनो थानानै अनलाइन इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइन कसिं टिउसन बायदि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानान बे मोनसे जोंनि जौगानाय इन्टारनेटनि आरोबाव जों बुंनांगोन जे सोलोंथाइनि बेलायाव माखासे जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गुगोल बा सार्टिफेटि बाय बेबायदि एप्सफोरावहाय जोङो माखासे मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौबो जों मिथिनानै लानो हायो। बा जि सोंनाय फिन्नायफोरखौ मोनाखै बेफोरखौ जोङो जिलि जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै जों बेखौ मिथिनानै लानो आरोबाव जोंहा बेयावहाय इन्टारनेट फैनायनि गेजेराव मा एसे मोजांबो दं गाजबो दं ज बेफोरखौ जोङो जि गारजियैहाय माखासे सुबुंफोरा जे जोंनि दानि जेनेरेसनाव मोनसेे बेफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो मबाइल बायदि ओरै बाहायनाय इन्टारनेट बाहायनाय बेफोरखौ जोङो बेखार सुबुंफोरा जे बिदिनो टाइमखौ नस्थ' खालामगासिनो नाङा फाङा बेफोरबायदि इन्टारनेट इउस खालामनानै भिडिअ नायनानै माखासे गावनि नांगौ जे मोननो थाङै बेसेन गोसा समफोरखौ नस्थ' खालामनानै लागासिनो बेफोर मोनसे जोंनि गाज्रि गोहोम गो्लैदों इन्टारनेट फैनानै जों बुंनांगोन जे दानि सुबुंफोरा माखासे जि गोदान नै दा मुगायाव इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंनाया जि जौगादों आरो माखासे जि इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङाखै जे बिसोरो इसिबां मानि जौगायाखै जों बेखौ बुंनांगोन इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय माखासे गोबांथार जि सोलोंथाइ लानो हागोन सुबुंफोरा बेवहाय जि बिसोर सुबुंफ्रानो जौगादों। दा जों बुंनांगोन माखासे फरायसाफोरनि बेलायावबो माखासे गोबांथार गोहोम खोलैदों जे दानि फरायसाफोरा माखासे फिसा फिसौ बिदिनो मिथि माने सोंनायनि फिननाय खौबाबो जे बांसिन सुबुंफोरा इन्टारनेटनि गेजेरावसो नागिरनानै दिहुनो जे गाव निजा जे फरायनानै दिहुना बेफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे फरायसालिनिफ्राय जे हम एसाइनमेन्ट बायदि बायदि बेबो बांसिनखौनो जों नुयो जे गुगोलनिफ्रायसो सार्च खालामनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जे बेखौ मावनानै लांनाय मास्टारनाय दिन्थिहनाय नाथाय बिदि नङा जे सब समाय बे इनतारनेदावल सा सोंनानै माखासे गोबांथार मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौ मिथिना लायोबादि मोजां जागोन बेखौ जों आं साना माने बे गाव एसेबाबो खस्थ' खालामनानै जों मिथिना लानाय गावनि ओ जों गाव जि आरजिनानै लानो हायो माबा मोनसे जिनिस बेफोरो माने गोबांथार मोजां आरोखि गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि जि गावनि निजा खस्थ' खालामनानै फरायोमोन इन्टारनेट गैयै समाव दा बेफोर मोनसे मोजां। सोलोंथाइ होननानै जों बुंनांगोन दा नोंथां बुङोब्लाथ' जोंहा गोबांथार गोथां आरो बिनि समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां देब्ला दे दोनथ'लायदि नामा?
औ नोंथां गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर नोंथां दे।